हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ खोनादों औ औ दे नों
नों नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो दोङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अह नोंथाङा दिनै मानि बागै सावरायनो सानदों?
मानि बागै सावरायनो माने जोङो दिनै अनला खारै न' अनला। अनला ओं खारै बा ओंख्रि अनला ओंख्रि संनायनि बागै एसे माने
औ दे जागोन दे
दे नोंथाङानो गिबियावनो खोन्थाग्रोदो होमबा आंनो अनला खारैखौ माबोरैहाय संनाय जायो बा अनला खारै बा अनला ओंख्रि न' बेफोरबायदि आरो
औ औ अनला खारै होनोब्लाथ' जोङो अनला संनो थाखाय जों गिबियाव नो अन ओम माइरं माइरंखौ जोङो देनानै लाग्रोनांगोन उवालाव उवालाव बा थयावबो देजागोन ब जोङो ग्राइडार होनो ग्राइडारावबो देनानै लानो हायो आरो दानिया सिगां गोदोनि दिनावथ' जोङो उवालावनो देनानै लायोमोन बेखौ जायखि जाया अनला संनो थाखाय जोङो गिबियावनो अनलाखौ उवालाव देनानै लाग्रोबाय। उवालाव देना लानानै गुन्द्रा खालामनानै बेखौ दोनबाय दोननानै बेखौ बिनि उनाव आं बारा मिथिया जायखिाया आंनि बुंनाय। आंनि मिथिनायजों आङो फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव औ आं जि हायो बेखौनो फोरमायनासै आरो ओ माने अन अनला संनो थाखाय जोङो अनलाखौ गुन्द्रा खालामना लानानै दोनग्रोबाय बेनि उनाव जोङो गलब गलब फुदुग्रोबाय फारसथावनो जेनेबा गिबियावनो जोङो अनलाखो अनलास संनो थाखाय जोङो दैखौ सारायाव फुदुंना ग्लब ग्लब फुदुंना लाग्रोबाय बेनि उनावनो ओमफ्राय ओ जोङो अनलायाव होनो थाखाय जोङो मायाबा मोनसे ओ बेदर बा माबा मोनसे होनो थाखाय जेरै दाउखौनो हमना लाबोदो दाउखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय पिस पियास ओ बानलु ओ उम सामब्राम गुफुर आरो मायाबा मोनसे मस्ला होनोबाबो नोङो देनानै बेयाव बेखौ फ्राम फ्राम एवनानै दोनग्रोबाय आरो दाउ बेदरखौ बेनि उनाव जोङो अनला अनलानि फारसे फैबाय जो दैयाव ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो बे अ नि अनगुनदै होनो ना? बेअन गुनदैखौ जों देना ला बे अनलायाव जोङो बे गोदौनाय दैयाव जोङो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारै सारै होनानै आखाइ फारसेथिं सारै सारै होदो ओमफ्राय आखाइ फारसेथिं जोङो एरहोलांनांगौ आरो बेखौ होनायजों लोगोसे आरो थिग बेबायदिनो जोङो अनलाखौ बिदिनो ओ होयै -होयै गासैखौबो जोङो जिखिनि देना लादोंमोन। बेखौ जोङो होजोबनानै लाबाय। होजोबना लानानै एरनाबो होबाय थादो आरो। होबाय थानाय समावनो जोङो खारै खारै होनोना जोङो खारैखौ जोङो ओ बेवहाय ओ ओम -ओम मा होनो खोस्लिसे बा खोस्लिनै नोङो जिखिनि नांगौ। बेखौ नोङो नांजासे होनांगौ आरो बे अनलायाव, औ होजायो आरो औ। होनानै ओमफ्राय बिदिनो, अनलाया गोजा जारे जाबाय -जाबाथाय ओ गोदौै गोदौयै आराम गथा जाबाथाय, जोङो बे बेदर एवना लानायखौ जों जोङो बेवहाय होना होनांगौ आरो अनलायाव बेबायदिनो एरनानै जे- एरनानै जेनेबा जेब्ला मोननो मोननो गोनां जायोब्ला जोङो बे दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनो जोङो, जायखौ बेखौ लास्टाव होनानै होबानो जोंना अनलाया रेडि जाबाय आरो। नोंथाङा माबा मोनथिगौ नामा? अनलानि बागै बा बिदिनो जोंनि जेरै गुबुन- गुबुन जोंनि ओ बा ओंख्रै औ रोखोमै संनाय -संनायबो दङ आरो जेरै जोंनि नारजिजों अमा दङ। बायदि -बायदि आरो ना नोंथाङा मानि बागै मिथिगौ नोङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंबो अनलानि बागैनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। अनला होनोब्लाथ' जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनो गिबियावनो माने अनला खारैखौ संनायनि सिगां अनला गिबियावनो माइरंखौ सोमग्रोना लानांगौ बिदिनो
औ औ।
थामजि मिनिटसो सोमना दोनबाय। थामजि मिनिटसो सोमना दोननानै थामजि नैजि मिनिटसो सोमना दोन्नानै बेखौ सुखांबाय। सुखांनानै एसे माने दै सरथ'नो थाखाय जोङो दोनथ'नो नांगौ आरोना ओ दोनथ'नानै दैया एसे रानोब्ला थाय, गिबियावनो जोङो बेखौ मायरंखौ सुखाना दोनबाय। बेजों लोगोसे बेखि जोङो ओ साराय बा ओ सारायखौ जानखाना दोनबाय आरो ना अराव। अरदाबाव बे अरदाबावनो जोङो माबाफोर दैया सुरु
औ।
एबार जोंना एवफ्रामग्रोना लाखांनानै जोङो बेखौ थिखांना दोन्नानै दै गुदुं, बै सारायावनो जोङो दै गुदुंखौ माने माने फुदुं-फुदुंनो हायो आरो ना। दै गुदुंया दुंगौ मानि जों मा खालामनो हायो, ओ ग्रेन्दाराव नङाब्लाथ' आथिखालाव' ग्रेनन्दार जुग जाबाय न'। गासैनिबो न'खराव थाखायो ओ बिदिनो दिंखि बा उवाल बेफोरबायदियाव माने जोङो, बै अन गुन्दै, सुनानै दोननाय बे अन गुन्दैखो जोङो ओ माने देहैनो हायो आरोना। बे उन गुन्दै दे -देना- देनायावनो जोङो ओ हाइजें आरो सामब्राम गुफुर आ जाब्रां बेफोरबायदिखो होफाजायो आरो ना। ओमबा आरो बिदिनो माने, फालौ न' बानलु बानलुखौबो जायो आरो जोङो बानलु गो जा होयोब्ला एसे माने गाब उथिखाङो गोथांखो गोथांखौ होयोब्लाबो गाब गोथां गाब ओ माने जायो आरोना गोदजाखौ होयोब्ला एसे कालारिं जायो आरो गाबा उथिखांसिनो आरो बिदिनो माने दे खाबाय देखांनानै जों दे देखांनायाव लासे दैया गोदौबायथ' बे गोदौनायाव जोङो आ अन गुन्दैखो माने ग्लब ग्लब गोदौ दौब्लासो होनांगौ नालाय बिदिनो माने होबाय आरो ना इसे माने सारै सारै होबाय आरो ओ सारनानै होबाय बिदिनो माने जाखिनि अन गुन्दै दों बे गासैखौबो होजोबबाय बिदिनो जों थ' अ खायसे खायसे माने ओ मस्ला मस्लि जानानै मोजां मोनो नालाय ओ होजायो आरो ना बेदर एवनायावनो होखाजायो आरो मा बेदरखो होफा होगोन बा ना नायावथ' जोङो एवफ्रामनायावथ' मस्ला मस्लि होया न' बेबायदि आरो ना ओ होनो गोसो दोङोब्ला होजायो आरो गावबा गावनि
औ
सुबिदा बायदियै आरो ना बिदिनो माने अनखौ होखांनानै बेग बेखो एसे गोदौ होनानै माने बेदरखौ नङा बेदर होयोब्लाबो बेदरखौ होजागोन ना होयोब्लाबो नाखौ होजागोन आरो ना बिदिनो बै दै गुदु गुदुं गोदौफुनायावनो जोङो खारैखौ खारै आरो संख्रै खारै सङोब्ला खारै आरो सं ओ खारै सङोब्ला खारैखौदो संख्रैखौदो होखा जायो आरो ना बिदिनो जोङो अनला खारैखो खारैल' नङा ओ मैखि औ होननानैबो बुङो जों जायखौ गोखै न' गोखैबो जानो हायो आरो गोबां माने रोखोमै माने गोखै होनना बुङोब्ला जोङो ओ मैथाजोंबो जानो हायो अन गुन्दै देनायनि प्रसेसा एखेयानो ओ गोख खै जानैय गोसोब्ला जोङो बे माने अन गुन्दैखो अनला ओंख्रिखो जों माबोरै संदों बेफोरबायदिनो माने संनानै मोन्नो बा गोदौनाय सम समाव बे माने ओ मैथाखो गारलाना होनांग गौ आरो न' बेफोरबायदि आरो मैथा आरो ना ओरै होजायो आरो ना गोखै संनायावथ' जोंना ना आरो मैथायानो ओ बेस्ट जायो आरो बिदिनो मैथानि बेलायाव मैथाखो होयाब्लाबो जोङो बे थेख्रा खुजि ना मा बुङो? बेखौबो होजायो बेजों लोगोसे थाइगिर थाइगिरखौबो होजायो।
औ
बिदि आरोना थाइगिरजों ना अनला बेफोरबायदि संजायो आरो गोथाव जायो बेफोरबायदि स सङोब्लाबो आ बिदिनो जोङो अनला खारैयाव गोबां माने होदेरनानै संफाबावनो हायो ओ स अ सबाइबो ओ लगायदेरनानै जोङो संफानो हायो। बिदि आरोना दालिबो एसे होफानानै संदेर साजायो बि फोरबायदि आरो आरो मेसें बोथोर मेसें बोथोरावथ' जोंना लाइ लाइ बिलाइखौबो होनानै जोङो ओ माने आ जायखौ जोङो अनला फाख्रि होनना बुङो न' लाइ बिलाइखौ होनानै अनला फाख्रि माने संनानै जानो हायो आरो जों अ अ बिदिखोब गोबां दोङो आरो जोङो माब्लाबा अनला खारैखो गोखायै जानो लुुबैदोंब्लाबो गोखायैबो जानो हायो जेरैहाय बासिगि बिबार सेवालि बिबार बेफोरबायदि माने होफादेरनानैबो जोङो जानो हायो आरो ना खायफाखौबो नुनो मोनो खायफा खायफाखौ नुनो मोनो आङो बिदिनो उम मैदिफुल न मैदुफुलनि बिलाइ गोरलैखौबो माने नानै ओ गोथां गाब खालामनानै माने संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना जायफोरा गोखाखौ जानानै मोजां मोनो बेफोरबादि आरो माने ओ बेफोर माने संनानै जानो हायो आरोना अनला खारिखौ गोखा बो संना जानो हायो जोङो बिदि आरो
औ आरो बेनि अनगायै आरो मा माजों जाबाव जायो
बिदिनो ओ मैखियावथ' जोंना खारै नाङा नालाय गो गोखैन' बेफोरबायदि जायो बिदिनो जोङो बै अनला खारैजों जों दा मा जानो हायो मेवाइ न' औवाइ नि मेवाइ बेखौबो जोङो जानो हायो आरोना औवा मेवायखौ जोङो गिबियावनो माने दाननानै लाना फैबाय दानना लाना फैनानै हाग्रोबाय आरो न ' हाबाय हानानै साफानो माने सुनानै हाबाय आरो हानानै जोङो बेखौ खारैजों एसे माने रहायगोननानै ल नांगौ आरोना खारैद रहायग्रोन जुदि बि बियो माने इसे गुरै जायो खारै संख्रि होनानै एसे गुरै जायो अब्लाना जोङो बेखौ माने दै होबाय दैखौ होनानै गोदौहोबाय दैया जेब्ला गोदौवो अब्लाना बे माने ओ देनानै दोन्नाय अन गुन्दैखौ होनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना बिदिनो माने ओ इसे माने गथा जायोब्लाथाय बे बेखौ माने थिखां जासिगोन आरो अरदाबनिफ्राय बेफोरबायदि आरो दे नोंथां होमब्ला जोंना समाबो
औ औ दे गोजोन्थों नोंथां दे औ दे